हेलौ ओइ नोंथां मा खालामदों नोंथां
नोंथां ओरैनो दं नै
आदसा अ
फ्रियाव दंथ'यो ओ
दायो आं नोंथांजों मोनसे टपिक लाना फैदोमोन आरोना दा बे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथां जों अ दायो होमबा आं थपिकखौ
औ औ बुंदो दे
बर' फोरा गोदोनिफ्राय जेनेबा माबायदि गाननानै जोमनानै जेनेबा ओ गानोमोन जोमो-जोमोमोन दा बेफोरनि सायाव एसे सावरायनानै बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथा
औ
औ बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्रायनो गाननाय जोमनायफ्रा जादों बर' ओ आइजोफोरनि थाखाय दख'ना आरो
औ
दख'ना जोमग्रा आरो हौवा माहारिनि थाखाय गामसा बेफोरनो आरो बेफोरखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदाय गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन। आइजोफोराबो आइजोफोरा हौवासाफोरनि थाखाय हौवाफोरनो थाखाय गामसा ओ बिउ फालि बायदिफोरखौ दानानै होयोमोन। आरो गावसोरबो गावसोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना
औ
बि फास्रा आर'नाइ बेफोरखौ दानानै लायोमोन आरो गोबां रोखोमनि आगर आखाइ जेरै फारौ मेगन दाउथु मेगन थाइगिर बि बार आरो हाजो हाजो हाला मिथिंगानि समायना रमायना महरफोरखौ बर' आइजोफोरा गावसोर सोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाय बिहु फालि बेफोराव गासैखौबो रोखा रोखा एरखांनानै गावसोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना जोमग्राफोरखौ समायना महर होनो हायोमोन औ। आरो ओ नोंथाङा ओ गोदोनि आइजोफोरनि दानाय लुनायफोरनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै होदो
औ दा जोंहा ओ बर' आइजोफोराथ' औ
उम दाग्रा लुग्रा आइजें आयला आइजें आयलाफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
औ दा जोंहा बर' आइजोफ्राथ' गोदोनिफ्राय जेनेबा दानाय लुनाय ओ दानाय लुनाय जायाखै जोबोद आखा फाखाखामोन नङा होमबा? दा जोंहा बर' आइजोफोरा जेनेबा दानाय लुनाय मावनाय दांनाय गासिबो आखा फाखा खामोन नालाय दा जोंहा दे मेचिनजों दानाय गैयामोन आरो आखाइजोंनो जोंहा दायोमोन जेरै जोंहा ओ बिदिनो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ जेनेबा गाव गावनो दानानै लुनानै जेनेबा जों बानायोमोन आरो जों खुन्दुंनि जे लानानै जोङो ओ बानायोमोन आरो बर' आइजोफ्रा जेरै जोङो इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो ओ बिनि ओ इन्दि एम्फौनि ओ ओ बे खुनजों जोङो बेखौहाय इन्दि सि सि बानायोमोन आरो बिदिनो जोंहा बेफोरखौ ओ उम गोबां उम गानोमोन आरो जेनेबा फायो आरो बिदिनो जोंहा माखासे जोंहा दखना थावसि बायदिसिना आरो बिदिनो गोबां दख'नाफोरखौ जाहा दानानै गानोमोन आरो बिदिनो जोंहा दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ जोङो गाव गावनो आखाइजों दानानै दानोमोन आरो दा जोंहा बेफोरावहाय जोंहा बे द खना आर'नाइ दानाय फोरावहाय जोंहा मा माखासे आगरफोर होननाय जायो जोंहा बर'नि आगरफोर आरो जेनेबा बेबायदिनो गोबां दङ जेनेबा दा जोंहा हाजो आगर दाउ दावराइ मोख्रेब बिदिनो ओ दिंखिया बिब बा थाइगिर बिबार बेबायदिनो आरो गोबां दंबावोमोन आरो दा बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां मोजां मोजां जि दानानै जोंहा गाहानोमोन आरो गावनि आखाइजोंनो दानानै दाथ' जोंनि ओ दायो आथिखालावह जोंहा गाव गावनि आखाइनि दानायखौ जों मोनो थांला औ दा मेसिन जों दानाय गुबुन गुबुनफोरा दानायखौसो जों गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा दानि बर' आइजोफोरा ओ गोदोनि बायदिखौ गोदोनि बायदि बिदिनो दानाय लुनायाव जोङो आखा फाखा बांद्राय नङैखौ जों नुनो मोनो बै मानो होनोब्ला दायो ओ गोबां मेसिननि दाननायफोरखौनो जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै मोनसै आरो। आरो गोबां मोजां मोजां डिजाइन डिजाइन दिहुननाय जायो नालाय दा बेनि थाखायनो जोङो गाव गाव ओ गाव गावनि आख खायजों दानाय दानानै ओ मोननायखौ जों दा गाननो बासै आरो। दा बिदिनो थिग जोंहा गोदोनि ओ बिदिनो दख'ना बानायनानै दख'ना आर'नाइ बानायनायफ्रा जोंहा एसे बेलेग जायोमोन जेने बा जोंहा एसे गोसोबायदि आगर बा गोसोबायदि मोजाङै दानानै जोंहा लानो हायोमोन आरो। दा जोंहा जि दानायाव जोंहा माखासे नांगौ जानाय जिनिसफोरखौबो जों बुंनो हायो जेनेबा जोंहा गोबां ओ मोनसे जि दानायावबो जोंहा गोबां ओ दाग्रा मुवाफोर जोंहा नांगौ जायो आरो। जेनेबा जोंहा थार बानायो दंफांनिफ्राय बेनिफ्राय आरो ओ गा नै नांगौ जायो बिदिनो गराय बिदि दं आरो जेनेबा बेखौ गोजौआव होनाय जायो ओमफ्रायो आरो औ ओ माखु बिदिनो गान्दै माखासे आरो गनसि बेदिनो गोबां फिसा फिसा ओ माबाफोरखौ जिनिसफोरखौ जोंहा नांगौ जायो आरो। जेरै जोंहा आ
बेनि उनावहाय जोंहा मुस्रा बेफोरबायदिनो गोबां नांगौ जायो आरो गरखा दा बेफोर ओ औ रासो जोङा रासोयाबो गोदोहाय औवानिसो बानायनाय जायोमोन जोङो जेनेबा दानि जुगावथ' जोंहा लहानि मोननाय जाबाय। दा बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथाङा जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिम गाननाय जोमनाया माबोरै सोलायनाय फैखो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथांआ?
औ हागोन। गोदो गोदायनि ओ दिनाव थ' माने बारायैबाबो जोबोद मोजाङैनो आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ दायोमोन। नाथाय ओ दानि मुगायावहाय ओरैबायदि सोलायनाय नुबोदोंदि नुबोबाय जि मेचिनजों दानाय गासिबो ओ जिफोरखौनो दख'ना गामसा मेसिनजों ओ समायना समायना दायो।
औ।
बेफोरखौ ओ सोलायनाय नुबोदों। मेसिनजों बानायनाय ओ आर'नाय गस्ला, आर'नाय गामसा
बेफोरखौ जोङो ओ जोबोद मोजां मोजां समायना समायना सोलायनाय नुबोबाय। बेफोरनि ओ मि सिन बायदिफोरनि ओंखारनायनि थाखायनो जोंनि ओ बर' आइजोफोरा गासिबो गावसोरनि हाबाफारि जेरै ओ दानाय लुनाय बायदिफोरखौ ओ लासैनो बावगारबोनो एबा
उम।
दानाय लुनायाव ओ गोसो होनो हाला जेरै गासिबो मेसिन आरिफ्रानो बेफोरबायदिखौ ओ बानायनो हमजोबबाय आरो लोगोसे ओ जोंनि बेफोरबायदि आर'नाइ गामसा बायदिफोरखौय ओ गुबुन हारिफ्रा लासै लासैनो ओ गावसोरनि हारिमुआव लांनो ओ नाजानायखौ जोङो गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां नुबोनो हमगासिनो दङ
औ आरो ओ बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय गावसोरनि बाहायनाय ओ जेरै बिसोरनि आर'नाइ गामसाफो खौ ओ बाहायालासिनो जोङो गावनो ओ बर' आइजोफोरा गावसोरनि आखाइजोंनो ओ दानानै गावसोरनि गाननाय-जोमनाय खना गामसा बायदिफोरखौ ओ बाहायनांगोन बिनिफ्राय जोङो ओ बेफोर गुबुन हारिनिफ्राय ओ दा दानाय ओ गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो ओ बाहायनायनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो ओ लोगोसे जोंनि बे ओ बर' गामि गामि ओ बाहायनाय थार्ड गानदै जि दाग्रा ओ गासै आइजें आयलाफोरखौ जोङो ओ गोदानै ओ बर' ओ जोहोलावफ्रा बानायनो एबा दाफिननो थाखाय जोङो गोख्रोङै ओ राहा लामा लानांगोन
ओ
आरो ओ औ आरो जोङो ओ औ जोंनि बे ओ जोंनि दायो ओ बर' गामिफ्रावहाय गोबां गोबां ओ बर' आइजो सेंग्रा सिख्ला बेफोरो ओ गुबुन हारिनि जि दानानै एबा जि दानानै एबा जि ओ बानायनानै रांखान्थि आरजिनो ओ नाजादों बेफोरो जाहैबाय मोनसे ओ बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेफोरो ओ औ
दा जा बर' आइजोफोराबो जेनेबा दा जा जोंनि एरियायाव जों नुनो मोननायखौ बुंनोसै जेनेबा जोंहा जोंनि बर हारिनि माखासे दख'ना गामसाफोरखौ आर'नाइफोरखौ दानो गारनानै दा जेनेबा जोङो गुबुन हारिनि ओंखारनाय जेनेबा बेफोरखौसो जों गोबां दानायखौ नुनो मोनसै आरो दा जेरावहाय जोङो गाव गावनि दख'नाफोरखौ दानानै गानालासिनो गुबुननिफ्राय जोङो बायनानै गानो नाथाय जोङो गुबुननिखौ जोङो आखाइजोंनो दानानै जोङो गुबुननो फानहरसै आरो दाना नाथाय जोङो बेफोरबायदि खालामबाय थ जोंहा हारिया गोग्लैसोलांगोन मानो होनोबा जोंहा रांखान्थियाव माखासे ओ गोबां जेंना जायो जेरै जोंहा दख'ना गांसे बायनांगौबा जोंहा गोबां रां लायो दा बेफोरखौ जोङो गुबुन हारिनाव बायालासिनो जोंहा गावनो आखायदों दाननानै गानोब्ला जोंहा साबसिन जायो आरो।
औ
ओं दा जोङो बर' आइजोफ्रा जोंहा दा ओ बिदिनो आखाइजों गावनो गावनि आखाइजों दानाय गद दख'नाफोरखौ जा मोननो थांला जेराव जोङो मेसिनजों दानायखौसो जों बांसिन नुनोमुन नुनो मोनसै आरो दा। दा गामसाखौनो होन दा गामसाफोरखौबो जोंहा दाला। दा गुबुनफोरा ओ जेनेबा गुबुन हारिफोरा दानानै मेसिनाव दानानै हरनायखौसो जों गानसै आरो दा। नाथाय जोंहा बेफोरबायदि जोंबो जोंहा जानाय नङा मानो होनबा जोंहा बेफोरदिजों एसे गोग्लैसोलांनाय माबायाव फैगोन आरो। दा दा इयुनालागै जोङो फोरखौ जेनेबा ओ जिफोरखौ माबोरै दायो होननानै जों बुङोब्ला जोङो खोन्थानो रोंनाय नङा एबा दिन्थिनो रोंनाय नङा आरो इयुन जोलैयाव ओ दा थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जोंहा जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंहा गाव गावनि दानाय लुनाय, मावनाय दांनाय गासिबो बेफोरखौ जोंहा लाखिनांगोन आरो दा नोंथांजों ओ बेखिनि सुम खौ नोंथाङा होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय औ औ औ
नोंथां निसिम औ नोंथां